खोनाबाय
ए मा खालामदों
नै ओरैनो जिरायनानै दंङ उम
नै आंहा दासो माइ गायखांनानै जिरायनानै दंङ
ए ननि ना खामला थांदों
न'नि फोजोबनो होननानै फोजोबथारबाय जोंहा
ओ
एखे माबा हाजिरा मोनलाना दायो मानसिफोरखौ ओंखायनो जोंना हायाबो गोजान जाथारो गोजानाव थांनांगौ गारिजोंसो थांलायनांगौ
अ
नोंसिना माबे जायगामोनलाय
जोंना ओरैजाय माबायावसो मा होनो दैमालुआवसो गोजान जाथारो। आं नोंखौसो ओंख्रिया औ। ओंख्रिया जोंहा माबासोहाय मा होनो ब्रयलारजों आलु ओमफ्राय दालि ओंख्रि।
ओम।
नोंसालाय?
जोंना हायो ओंख्रिया मैथाजों नासो।
ए आङो नोंखौ फन हरनायनायनि जाहोनानो जादों। नोंखौ माइ गायनोसो लेंहरनो नागिरदोंमोन आङो नों फैनो सोलाबगोन नामा?
थांजागोन दे।
गाबोन लांफै गाबोननो थांनो हागोन आङो खामानि गैखाया।
ओंखायनोथ' गाबोननो लासजागोन जोंहा।
ओ।
जांख्राबो जाखागोन आरो गाबोन।
ओ।
ओंखायनो लिहरनो नागेरदों मोन आं।
ओम।
ओमफ्राय न'खराव दंजोबो गासिबो?
मा जादों?
नै सैमाया दिडिस्टाब खालामदों आंखौ न'निनो सैमा। दिसटाबथार।
ओं ओं ओं आंलाय सिरि थानायखाय मा जाखो नोंदों।
ओम।
नोंसा गायखांजोबखांबायना? जोंखौ मोनदों मोननाया मोन्दों।
ओ।
बुरजाथार माबा फख्रि ओं फुख्रि उसिजोबाय जोंथिं।
अ।
नायानो गलांजोब्बायसो दाखालिसो हगारदोंमोन ना गोरलै -गोरलै। गैला।
जोंथिं बारा देराखै। ओम।
नोंसिनथिं नोंसिना मा गामि मोनलाय नोंसिना मा गामि मोनलाय?
जोंनिखौ ओ खोलाफारा होनो। माने गामिया हाय माबा सनापुर गोलैयो। ओमफ्रायो जोंनि कन्दनिखौ खोलाफारा होननानै लिङो आरो।
बेरायनो थांनांगोनहाय मालाबा र'। बेरायनो थांनांगोनहाय नोंसिनिथिं?
ओं फै गाबोन फुङावनो फै होनबाना दसे बेरायनो हागोन गामि नायनो
जागोन दे जागोन।
ओम।
ओमफ्राय नोंना फरायनायफ्रा थिगैनो दंना?
ओं थिगानो दङ!
क्लास बेसे मा थाखो बेसे मोनखो?
आङो थाखो गुआव फरायो!
होमबा खालमासि थाखो जियाव मोनसिगोन दा!
ओं!
मोजाङै फरायहाय मास मास फरायनानै मा साख्रि लानो सान्दों नोङो?
आयु बेखौ खोन्थानो हानाय नंला खोमा
हागोन दे मानो हाया जानो नों मा थांखि लादों मा-
लाजि हाय बेखौ खोन्थानो-
ए लाजिलायो होमबा!
ओं!
जागोन दे उनाव!
ओम उनाव खोनन्थागोन लासैनो! ओम-
आजिखालि फरायनानै साख्रि लायाब्लाथाय खस्थ' जायो!
ओम!
गायनाय फुनायखौ रोङा ना दानि मानसिफ्रा सोरबा सोरबा!
थ' एसे लामाथिं थांनि- सिदानो- नै लामाथिंसो थाबायगासिनो जोङो लोगोजों आंजों-
ए दे थान्दा मोजां जायोना दाबायदियाव बेरायनो!
ओ!
मोजां जाथारो!
ओम हेल' माथो खोनादिया-
खोनादों आङो!
ओम!
दसे दसे थाबथायो नेट नाङा जोंखै-
ओं नेट' आनो एखदम खस्थ' जाथारो! मोजाङैबो नाङा!
ओं खस्थ' जायोथ' आरो! माबा आं माबासो होनो नागिरदोंमोन!
मामोन?
नोंसानाव मा होनो हांसोफोर बायनो मोनगोन नामा गाबोननि थाखाय
हांसोआ दासो फिहांदों देरथ'वाखैना
ए आं गाबोन माने जांख्रा नालाय जाहा लांनो नागिरदोंमोन आरो! ओम-
दा फिसा फिसासो दाखालि बावैसो लाबोदोंना- जोंखै लामायाव जि मोजां बारनांदों ओंखायनोथ' ससे थाबायलांसै! ओइ लामा थिनालिसिं थांनो र' दसे-
ए मोजांथारदां जायगा
सोर सोर दं नोंजों लोगोआवलाय
आं हारसिंसो दङ जिरायनानै-
अ- आंजों नै मादैनि फिसाजो दंफायो
बार जानो थांनांसिग द' लामायाव!
उम! नोंसिोरनिथिं बार बाराखै?
बारदों अखा हादोंमोन ना दहाय सानावहाय।
ओ जोंथिं एसे एसे बारदोंनो मोजांथार लामायाव फैनानै। उम
अखा बोथोर नालाय दैज्लां बोथोर नालाय।
मा होनदों?
दैज्लां बोथोर नालाय अखाया हाखासिगोन।
ओं
उम
खोमा सागुलायबायमोनहाय आंना फारसे खोमायाव लायै लायै मबाइलखौ।
ए बिदिनो जायोहाय।
उम
ओंखायनो र' दसे थानानै दोन्थ'नोसै आं।
ओ
ओंखाम जानांगोन नालाय।
ओमफ्राय सोर सोर दं न'लाय?
गासिबो दंजोबो जोंहा। नोंसालाय?
आबौ आबैया मोजाङैनो दङ दा?
दङ।
उम
सोर थस सेरबोखोथाय?
हो
सोरबा थस सेरबोदोंहाय उनथिंजाय।
अ सोर बेबा?
सेन सादों खोमा सोरबा सोरबा दुब्लियाव सेन सायोना दा।
हो
सोन सादों खोमा होनदां।
औ बिदिनो जागोन।
हर हराव ना मोनोना। ओंखायनो सेन सागासिनो बे। नोंसा आजायालाय आजाया बहा थांदों?
ऐ न'आवनो दङ दा हस्टेलनिफ्राय फैदोंना। उम ओ
ए मोजां फोरों आगैखौ।
उम
सोरबा फैदों नामा नोंसिनाव?
उम लामाथिम फैदों ओं। उम
आलासि फैयाखै नोंसिनाव उम?
उम ओमफ्राय मा खालामगासिनो दं दा नोङो?
थाबायदों।
उम आंबो थाबायदों लामायाव।
ए थाबायगासिनो दसे थानानै ओंखाम जानोसै जोंहाबो नोंस्रा खैथायाव ओंखाम जायो?
जोंहा इदिनो दाइन थामजि बाजियाव जायो।
उम उम मोजाङानो। होमबालाय टाइमा जासिगोन
औ
उम
दसे थाना दोनथ'नांसिगोनसो खोमा?
ओं
जाहा ओंखाम जानो टाइमाबो जासिगोन ना नै।
उम उम
उम
कारेन्टआबो थाब थाब जानांगौहाय कारेन्ट थाङो ना।
ओं दा आरो बोथोराबो गाज्रि ना।
औ दिगदार जाथारो।
दैज्लां बोथोर नालाय बिदिनो।
ओं माथो होननो आरो दैज्लांसो जाहैबाय
उम समा नायबाय था
ओं
खबरफ्रा मोजां न'आव गासिबो?
ओं खबराथ' मोजांमोन।
आलासि फैथाराखै नोंसानाव ओं ओं। नोंसानाव आलासि फैथाराखै नामा?
आलासिया दा फैथ'वाखै दैज्लां बोथोर नालाय।
उम
उम
जाहानाव फैदों आलासि दंफैयो बुरजाथार।
अ अबेनिबा?
बे जोंहानि बाबानि फंबाइनि फिसाज्लाफोर। फिसाजो माइ गायनो लिंहरदों हां।
उम
मानसिबो गैया नालाय जोंहाबो।
दे होमबालाय दोनथ'सै ओ। दानदो।